नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोना आंनो फ्रि दंबा?
औ हागोन।
बिदिबा मोनस ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन दे बिदिब्ला नोंथाङा। दावबायनायनि सायाव आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ ओ दावबायनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि ओम जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार माने मोनसे बाहागो दावबायनाया ओ जोंहा दावबा ओ दावबायनानै जों गोबां मोनथियै बाथ्रा मोनथिनो हायो नुयैफोरखौ नुयो, नुनो हा हायो ओ जेनेबा जों न'आव थाबाय थानानैल' जेबो ओ मोनथिया नालाय गुबुनफोरनि गुबुन गुबुनाव गुबुन हारियाव माबायदि बेफोरबायदि जेबो मोनथिया नालाय बेनि थाखायनो दावबाय नाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो दावगा-दावबायनायजों जों गोबां ओ बाथ्रा मोनथिनो हायो बिबदिनो गोबां जेन' जायगाफोर मोनथिनो हायो बा नुनो हायो। ओ बेनि थाखायनो जोङो दावबायनो थाङोब्लाथाय मा जोंनि ओ जों जा टेनसनाव थायो बेफोरबो खारो आरो दावबायनो थाङोब्लाथाय। बिनिफ्राय ओ जेनेबा दावबायनो थांनानै जों बेनि नुथाइफोरखौ नुबोला गोजोन गोसोफोरखौ गोजोन ननाय मोनो। ओ बेफोर बायदिनो गुबुन हारिनि ओ कालसार फोरा माबायदि बा बिसोरनि ओ थानाय जानाय बेफोर बिसोरनि जा जायगाफोरा माबायदि नुथाय बेफोर बायदिखौ जोङो नुनो मोनो नालाय बेनि थाखायनो जों दाव बायनो थांनाया जोबोर गोनांथार आरो।
औ
जोंनाथ' मा जों खाथि खालाफोरावनो बेफोर बायदि दारागाव सुखि बेफोरावनो थांनानै माने ओ बेफोरनि मिथिंगाफोरखौ नुनानै जों जोबोर गोजोननाय मोनो। ओ बिब्दिनो ओ गोबां समायना समायना जायगाफोर ओ जेरै ओ बिब्दिनो भैरब कुन्द' बेफोर बायदिनो गोबां समायना समायना जायगाफोराव थाङोब्ला माने जों बेफोर बायदि जायगाफोरनि नुथाय मिथि गानि महर बा मिथिंगानि दाउसिन दाउला बेफोर बायदिफोरखौ नुयोब्ला जों माने ओ गावखोनो बावगोमालांलायो माने फैफिननोनो बालायो आरो मिथिंगायानि महरखौ नुबोलाथाय। औ बेनिफ फ्राय जोंहा ओ बेरायनो थां-थाङोब्लाथाय जोङो बिब्दिनो ओ निजिनि माने गोसो सिंनि दुखु दाहा बेफोरखौबो माने दसे बावगारथ'लायो बेरायनो थांनाय समावहाय। बिब्दिनो जोङो दा नुनो मोनो मा फरायसालि फरायसालिमाफोरावबो बिबदिनो सारभे फोराव लाङो ओ ट्रिपफोराव लाङो बिदिनो फरायसा खौहाय ओ बेरायनो लाङो लांनानै बिसोरखौ बेरायहोयो बेरायहोनानै बेरायहोनो लांनायाव बिसोरखौ मा खालामो मोनसे नटबुक लानो होयो नटबुक लानो होननानै बिसोर खौ मा ओ लिरनानै लाना फैनो होयो। बै जायगायाव मा नुखो ओ मायबा मोनसे नुदोंब्ला बिनि माने ओ बिफोरखौ नोङो लिर नानै लाना फैनांगौ लाना फैनानै मा बि-बिसोरो मा मा नुखो बेफोरखौहाय ओ लिर नानै ओ टिसारफोरनो बा फोर-फरा-फो-फोरोंगिरिफोरनोहाय ओ है फिननांगौ बेफोर बायदि खालामो ओ माने जोंहा मा फराय थांनायजोंल' माने सोलोंथाइ मोननाय बेफोर बायदि नङा दावबायनानैबो जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो नालाय बिनि थाखायनो दावबायनोबो लानानै थांनाय खो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङाबो बिब्दिनो दावबायनायनि सोमोन्दै ओ खोनथा माय खोन्थानो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां ओ अ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दावबायनाय बुङोबा जोङो मोनसे गियान मोननो हानाय आरोना। जोङो जेरै श्रीलं थाइनि अनगायैबो जोङो बिदिनो दावबायनानैबो जोङो गोबां गियान लानो हायो। जेरै जोङो गावनि जायगानिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे हादोर एबा जों गुबुन मोनसे जायगााव थाङोबा बैफोर जायगानि साननाय हनाय गियान जानाय लोंनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि थानाय बिदि जों गासिबो नुथायाइफोरखौ नुयो आरो जोङो गियान लानो हायो। ना लोगोसेनो जोङो बिसोरनि रायलायनायफोरखौ नुयोबा बिसोरनि थानाय जानायफोरखौ नुनानै जोङो गोबां गियान मोनो आरो जोङो मिथिनो मोनो जोंनि हादोरनि जाय गुबुन हादोरनि जानाय लोंनाय फुरा आलादा एबा जोंनि राव गाननाय जोमनाय बेफोर गासैबो आलादा होनानै
औ
लोगोसेनो जोङो दावबायनाय बुङोबा जोंनिया दावबायनाया बिदिनो मोननै रोखोमनि गोलैयो। जेरै जोङो आथिंजोंबो दावबायनाय बा जोङो गारि मथरजोंबो दावबाय नाय नाथाय गोदोनि समावथ बिदि गारि गुरा गैयामोन जेनेबा। बे बैफोर सुबुं फोर बिदिनो फराइ गारि मोसौ गारि बा गावनि आथिंजोंनो बिसोरो दाबसे जायगानि निफ्राय गुबुन दाबसेसिम दावबायोमोन जेरै जों बिदिनो गावनि ननिफ्राय गावनि सोमोन्दो थानाय मानसि नखराव थाङोब्लाबो जोङो बिदिनो गारि गुरा गैयिनि थाखाय जोङो गराइ गारि मोसौ गारि बा गावनि आथिंजोंनो जों थाबायना थांनायखौ बिसोरखौ खोनादोंमोन आरो जोङो नुदोंमोन आरो ना नाथाय दानि जुगावथ गारि मथर गासिबो ओंखारजोबबाय गावबा गाव न'खरावनो मारथि गारि जेनेबा बाइक स्कुटि जों बेफोरजोंबो दावबायनो थांनो हायो। लोगोसेनो जोङो गावनि हादनि फ्राय गुबुन मोनसे हादोराव दावबायनो थांनो थाखायब्ला जोङो जेरै जोङो प्लेन बा हेलिकप्टार जों बैफोरजोंबो दावबायनो थांनो हायो। नङा होमबा? औ लोगोसेनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला नोंथाङा। फोरमायनाय बायदिनो जोंनि माइन्दफोरा जोबोर फ्रेस थायो बा जोंनि देहाफोराबो मोजाङै थायो। जेरै जोङो बैफोराव थांनानै नुथायाइफोरखौ नुनानै हाजो हाला बिदिनो दैमा दैसा निजोरा बोहैनाय जों बैफोरखौ नुयोबा जोंनि गोसोआबो गोजोनो लोगोसे जोंनि गोसोनि साननाय हनायफोरा सोलायो आरो जोंनि दुखु दाहा फोरखौबो जोङो बावगोमालाङो।
औ औ
औ नंगौ थिग बिब्दिनो जेरै जोङो बैफोर मेघालयफोराव थाङोब्लाबो बैफोरनि हाजो हाला दै बोहैनायफोरखौ नुयोब्लाबो जों बेसेबां गोमोहाबो बेसे समायना जायगा बैफोर नङा होमबा?
औ औ नंगौ
लोगोसेनो जोङो बिदिनो गोलोम बोथोरफोराव जोंनि स खाथियाव थानाय बिदिनो दारागाव सकिजों बैफोराव थांनानै जोङो दावबायहैनो हायो एबा जोङो लावखार ओंखाम हिसाबै जोङो जाहैनो हायो।
थिग बिबदिनो दावबायनाय बुङोब्लाबो दावबायनाया बिदिनो जों जेरै लोगोफोरजों जोङो जयै दावबायनो थांनाय एबा जोङो स्कुल कलेजनि ओमफ्राय गथफोरखौ जोङो दावबायनो लांनाय जोंङो बिदिनो गथफोरखौ जोङो स्कुलनि गथफोरखौ सिरिया खाना बा बा बै जोंनि मानास बेयावनो दावबायनो लांनाय खौ जोङो नुयो मानो होनोब्ला बैफोराव दावबायनो थाङोबा गथ गथाय गथ फोरा जोंनिया स्कुलनि गथफोरा बिदिनो मै हाथि मोसा म फुर बेफोरखौ नुनानै बिसोरबो गोजोननाय मोनो।
औ
लोगोसे मिथिंगाफोरनि समायना महरखौबो नुनो मोनो थिग बिब्दिनो जोङो सिरा खानायाव फिसिना दोननाय जिब जुनार बा थिनो बिदिनो मै ओइ मोसा मु फुर जिराफ मै बेफोरखौ नुयो आरोना। बेफोरनिफ्रायबो गथ'फोरा बिदिनो गियान मोननो हायो।
औ
औ आरो थिग बिब्दिनो जोङो लोगोफोरजों दावबायनो थांनायाव जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हायो जेरै जोङो गुबुन हादर जोंनि साखाथियाव थानाय भुटान नेपाल ओ बिदिनो जायगायाव जों थाङो आरोना जों जेरै भुटानफोराव थाङोबा जोङो बैफोर जायगानि बिसोरनि जायगाफोरा बेसे ओ समायना रमायना हाजो हालाजों बुंफब नाय दैमा दैसाजों लोगोसे बैफोरनि साखोन सिखोनफोरनिफ्राय जोङो गोब बां गियान मोननो हायो जेरै बिसोरनि लामायाव जोङो जेबो दाखोर दाला नुनो मोना। लोगोसे जोङो बैफोराव थांबा जोङो बिदिनो ट्राफिकफोरनिबो जोङो नु नुनो मोना नाथाय जोंनि बै जायगायाव बेसेबां ट्राफिक जायो जोङो बैफोराव थांबाबो जोङो गियान मोननो हायो जोङो बिदि ओ गारि सालायबाबो बिसोरो सासेजों सासे बादायलायना नानै सालाया मानिलायनानै सालायो अभार तेक खालाम नायफोरखौ जोङो नुनो मोना जोङो नाथाय ओ जोंनि जायगाफोराव बिदिनो बादायलायनाय गारिबो स सलायो अपारटेक खालामो बैफोरनिफ्रायबो जोङो गियान मोना आरोना।
औ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा मबे मबे जायगायाव बिदिनो गिदिंनो मोनखो बा दावबायखो आरो लोगोसे बै बे बेनिफ्राय मा मा नुथाय नुखो बा सोलोंनो मोनखो?
औ हागोन नोंथां ओ आं थ' दा दावबायनो मोननाय जायगाफोरा बिब्दिनो ओम दारागाव सुगि सुग्लाय पार्क बेफोरबायदियाव थांफेरबाय आरो मावजि बार बारा एसे गोजानफोराव थांनो थाखाय रां रुफानि गोनांथि जायो नालाय। ओ जोंनाव रां रुफाबो थाबाय थया मानो होनब्ला दाथ जोंहा फरायफुबाय थानाय नालाय बिनि खायनो माने जोङो ओ बेफोरबायदि रां रुफानि बारा ओरै गैया नालाय खामायनो हानाय बारा माबा जाथ'वाखै नालाय बिनि थाखायनो जोङो औ ओ बिब्दिनो जोङो पार्कफोराव थाङोब्लाबो बिबारफोर बिबार बागान नुयो ओ बेफोर बिनि मिथिंगाफोराव ओ माने बिबारफोराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार बिफां बेफोरबायदि नुयो नालाय गोसोफोरखौ जोबद गोजोननाय मोनो मानो होनब्ला बिबार फोराथ' जोंनि गोसोखौ मुहि होखायो नालाय बिनि थाखायनो औ बिबारफोर खौबो नुनानै माने गोसोफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो माने फैनोनो बालायो आरो। बिदिनो पार्कफोराव थांब्लाबो बिसोर बिबारफोरखौ नुनानै बा ओ बिबदिनो ओ पार्कफोरावबोथ' खायफाया बिदिनो फुख्रिफोर थायो नालाय बि बिदिनो औ बेफोरखौ नुनानैनो फैनो बालायो आरो आरो ओ जोंनि मिथिंगा खौ नुयोब्लाथ' माने जोंहा दाउसिन दाउला बेफोरबायदिफोरखौ नुब्लानो जोंनि गोसोआ जोबोर मुहि होयो माने नायबाय थाथाव थाव नायनानैनो थानानैनो माने फैनोनो बालायो आरो गोसोआ बिब्दि जायो आरो। औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनानै समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां दे।